हा औ आदा खोनादों
मा खबर
आदा खबराथ' मोजां आदानि खबरा माबाफोर बायदि
अ आंनाबो नै दङ आरो बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो
औ
औ जों बेबा बे समाव मोनसे आयदानि सायाव आङो सावरायनो
औ आदा सावराय जागोन
औ जि गोदान मुगानि सोमोन्दै जोङो एसे
औ आदा सावरायजागोन
औ जों जागायनोसै गोदान मुग गा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथियो दायो जि सोलिबाय थादों जिंगा जों बेखौनो गोदान मुगा होननानै बुंनांगोन दानि जि बर्थमान
नंगौ आदा
जों बे गोदान मुगायाव जों गोबां बेसादफोरखौ माने गोदान गोदान बेबायदि टेक्न'ल'जि बेफोरबायदि ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गासै बिथिङाव माने गोदान जि गोदो जैबायदि साइखेल सलायोमोन मानसिफोरा दानि मुगाव बेफोरबायदि माने सालायो नाथाय साइकेलखौबो माने गोदान बेबायदि मुगाजों गोरोबनानै गोदान बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो लोगोसे जोङो गुबुन बिथिङावबो गारि बेफोरबायदि माने बिथिङावबो माने गोदान गोदान बेलेग बेलेक माने मडेलनि बा मानसिफोरनो माने बांसिनफ्राय बांसिन सुबिदा होनाय बेफोरबायदि खाबुखौ जों नुदों आरो लोगोसे जोङो बे गोदान मुगा होननानै बुङोब्लाथ'
औ
माने दानि गोदान मुगानि मानसिफोरा माने सिगांनिफ्राय एसे आलादा थानाय जानाय लिभिं स्टाइल बेफोरो आलादा आरो दा जों बे सिगांनि गोजाम जि मुगा बे गोजाम मुगानिफ्राय दा गोदान मुगा जाबाय दा उनावबो आरो बिदिनो गोदान मुगा फैगोन जों बेखौ बुंनो हाया दिनै बे गोदान मुगाया बेसेबां दिन थागोन मानो होनब्ला गोजाम मुगा थानायखायनो गोदान मुगा जादों आरो दा जों दायो गोदानाव दङ आरो दैै बेबो माने उनाव गोजाम जाहैगोन दा खिन्थु माने गोबां जोङो बिदिनो फारागफोरखौ नुनो मोनो आरो। जों सिगांनि समफोरखौ नायोबोला मानो होनब्ला गोदो बेबायदिनो आबाद मावनाय बिथिङाव जेनेबा हाल मोसौफोरदों बांसिन एवोमोन दानि मुगायाव ट्रेक्टरदो बांसिन एवनाय नुयोसै बे मोसौजों एवनायफोरा माने गोमालांनो हमबाय मानो होमबा समनिबो खोथा थायो समनि माने बेसेनखौ मानसिफोरा बुजिदों लेखा फरा फोरोंनायदों जौगानायजों आरो बिदिनो माने गुबुन गुबुन बिथिङाव माने मानसिफोरा बिदिनो जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गाननाय जो जोमनाय बिथिङावनो जा जियावनो जा बेफोर बिथिङाव‌। दा नोंथाङाबो एसे बे गोदान मुगानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ आदा आंबो एसे फोरमायनोसै थारैनो आदा नोंनि बुंनाय बाथ्राया नंमारगो दिनै जोङो गोदान मुगाबा बेबायदिनो मर्दान जुगाव दिनै जोङो दङ ओ जाय जुगाव दिनै बिदिनो जोङो गोदोनिफ्राय दाया दायो माने गोबां बिबायदिनो सोलायनाय नुनो मोनो आरो आदा जेरैबायदि नों बुंनाय बायदि दिनै गोदो जोंनि सुबुंफोरा माने साइकेल सालायोमोन नाथाय दा गोदान बेबायदिनो मरदान जुगाव बयबो बुंनो थाङोब्ला माने दा गारि मथर सालायो नङा होनोमबा दा
औ औ
आरो बेबायदिनो आबाद मावनायावबो दिनि गोदो जोंनि सुबुंफोरा मा बेबायदिनो आबादारिफोरा दिनै मोसौफोरदोनो दिनै हालेव हालेवोमोन नाथाय दिनै दानि जि गोदान मु-मु मुगायाव बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टरफोरजों माने एवनाय जायो आरो। नंगौ आदा दिनै बे मदान जुगा जोंनि थाखाय बा जों मानसि फोरनि थाखाय टाइमखौ जाहाथे सेभ खालामनायनि थाखाय माने गोबां बेबायदिनो राहा दिहुनना होदो जायफोर जोंनि थाखाय माने गोबां बिदिनो मोजांबो जादो जोंनि थाखाय बिदिनो गोबां बेबायदिनो हेपफुलबो जादों आरो आरो आङो सानो जे दिनै जों जोंनि जि गोदान मुगायाव जि ओंखारनाय जि टेक्न'लजि आरो बे टेक्न'ल'जिफोरा दिनै जों मानसिफोरनि जि प्रब्लेमस बा जि समस्याफोरखौबो सल्भ खामदो होननानै सानो आं दा जेरैबायदि गोदो बुंनो थाङोबा दिनै जोंहा गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो मेडिकेल फेसिलिटिसफोर गोयामोन गोबां सुबुं फोरानो माने बेराम आजारफोरदो बेबायदिनो भुगिनांनानै बिसोरो बेबायदिनो मोजां डाक्टरफोरजों नायजानो मोनामोन। आरो बेबायदिनो दिनै गोबां बेमारफोरनि नांगौबायायदि मुलिफोरखौ मोना मोननो थाङामोन आरो आदा नाथाय दिनै मदान जुगनि थाखाय दिनै बेबायदिनो ह-हस्पिटाल फेसिलिटिसफ्रानो जा बेबायदिनो एम्बुलेन्स फेसिलिटिस फोरानोजा बेफोरखौ माने गामि गामि ओनसोल खान्थिफ्राव माने नुनो थाङो आरो आदा जाय फोरनि दारै दिनै गोदो गोबां बेबायदिनो मानसिफ्रा थैलाङोमोन दिनै हस्पिटाल मोजां गैयिनि थाखाय बेरामखौ मोजां नायजानो मोनैनि बेनिन थाखाय नाथाय माने दायो बे आथिखालाव जि मरदान जुगनि जि बेबायदिनो जौगानायनि थाखाय माने मानसिफोरा बेबायदिनो बेराम आजारफोरदो थैनायफ्राबो माने खमिलांनो हमबाय आरो आदा।
ओम ओम नंगौ
आरो बेबायदिनो दिनै मेडिकेल फेसिलिटिसल' नङा नाथाय बेबाय -दिनो बिभिन्न' धरननिया बिदिनो नांगौमानि फेसिलिटिसखौ मोननो हादों आरो। जेरै गोदो गामि ओनसोलाव बेबायदिनो मोजां लामा गैयामोन गारि मथर खारामोन दिनै स्कुलफोरबो गैयामोन नाथाय दिनै मदार्न जुगाव जौवगानायनि थाखाय आं सानो जे गोबां जोंनि ओनसोलफोरावबो दिनै स्कुलफोरा बेबायदिनो गायसनजाबाय लामाफोरा बेबायदिनो मोजां जाजोब्बाय मानसिफोरा बेबायदिनो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय माने सुबिदा मोनबाय आरो आं सानो जे आदा मडार्न जुगा दिनै जों मानसिफोरनि थाखाय माने गोबां बेबायदिनो हेल्प होदो। फ्राय बुंनो थाङोब्ला गुबुन फारसेथिं दिनै जोंनि थाखाय माबा मोनसे खहाबो जादों होनना आं सानो आरो। जेरैबायदि गोदो मानसिफोरा दिनै खामानि दामानि मावोमोन दिनै गोदोनि मानसिफोरा बेबायदिनो दिनै देहायारि माने बेबायदिनो स्ट्रंमोन बयबो बिदिनो बोलोगोरामोन बयबो खामानि दामानि मावोमोन नाथाय दानि ओनसोल दानि जि मुगायाव आं नुनो मोनदों जे मानसिफोरा खामानि दामानि मावनायखौ गारलांबाय।
मानसिफोरा बेबायदिनो देहाफोरा माने बेबायदिनो स्ट्रं नंलिया
औ
आरो बुंनो थाङोबा दिनै मडार्न जुगनि थाखाय जोंनि जि गायनाय फुनायाव माने गोबां हेफाजाब जादोंबाबो आदा बेेरा फारसे बिदिनो माने जोंङो गोदो बिबायदिनो गायनाय फुनायाव बेबायदिनो जेबो हासार बाहायामोन दिनै जोङो गोबोरखि हासारखौल' बाहायोमोन नङा होमबा।
उम
नाथाय दायो जों गोबां बेबायदिनो मुलिफोर बाहायो बेबायदिनो इउरियाफोर सारो गोबां बेबायदि हासार माने जायफोर हासारखौ बेबायदिनो दिनै फेक्ट'रि बा माबा मोनसे बेबायदिनो इन्डास्ट्रिफोराव बानायनायखौ दिनै गोबां सारनानै माने बैफोर बेबायदि मैगंआनो जा बा आबादफोरानो जा मान बेफोरखौ माने जों मानसिफ्रा माने जानानै जोंनि मोदोमाव माने गोबां खहा जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो आदा।
उम
औ दा आदायाबो एसेमान आरो फोरमायबावदो?
औ औ नंगौ थारैनो दा जे- -खौ बुंबाय बेफोरो माने थारैनो सैथो। दा जोंनि गोदान मुगायाव जोंनि समाजाव बेफोर माने जागासिनो दङ। माने बेराफारसेथिं मोजां नाथाय बेराफारसेथिं बिदि गाज्रिबो माने गोहोम गोग्लैदों आरो जों नुनो मोनो। गोबां बिदिनो माने बेराम आजारफोराव मानसिफ्रा गोग्लैदों। दा बेफोरनि खार'ना माने बेफोरनो आरो मुलिफोर बाहाय- -नाय बेफोरो आरो लोगोसे जोङो नुनो मोनो दा गोदोनि समखौ जोङो बिदि सनानि मुगा होननानैबो बुङों मानसिफोरा आरो गोदोनि मानसिफोरनि साननाय हनायफ्रा सिदा सिदामोन बिदि माने थगायनाय माने बेफोरबायदि गैयामोन आरो। नाथाय दानि मुगायावसो माने सोलोंथाइ मोनदों गोदान मुगाजों माने गोरोबनानै आवगायलांदों मानसिफोरा माने गोबां मानसिनि आखल आखुफोरा माने गाज्रि बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। गोबां समाव माने एसे बेफोरबायदि माने गोरोन्थिनि थाखायनो गोरोबलायनाय गैयि मिलायनाय गैयि बिदि आरो। गावजों गाव एना एनि खौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेफोरबायदिया जानो नाङा आरो जों बा जों सोलायनायाव जों मानसि फयाबो माने साबसिननिफ्राय साबसिनसो जों जालांनांगौ आरो। नाथाय बिनि सोलाय जों उल्था बेदि खामानिफोरखौ नुयो आरो मा मानसिफोरनि गेजेराव दं दा गोदान मुगायाथ' जोंनो गोबां सुबिदाफोरखौ होदों दा जों बे बेफोरखौबो माने मानसिफोरा बाहायनो रोंनांगोन
नंगो
बाहायनो रोंङाब्ला नङाब्ला जोंसो माने बेबायदि उद गोथा बायदि नस्थ' जागोन आरो
नंगौ आदा नोंनि बुंनायाबो सैथो। औ नोंथां बुंनाया सैथे नंगौ। गोदोनि मुगाया माने सनानि मुगा मारमोन।
औ
दिनै आदा जों गोदो नुनो मोनोमोन दिनै बयबो जों माने सुबुंफोरा बा मानसिफोरा माने ज' ज' जानानै हेफाजाब होलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन दिनै जुदि सो सोरहाबा माबा मोनसे बेबायदिनो गायनाय फुनाय थायोबा बा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे हाबा हुखा थायोबा जों गोदो नोयोमोन बयबो ज' ज ज' ज'मा जमायै बेबायदिनो रंजा खुसियै माने खौसेथि माने मावलायो मोन बेबायदिनो आरो हाल खदालफोरावबो बेबायदिनो गायनाय फुनायनि समावबो माने गोदो मानसिफ्रा माने मा होनो बेखौ सावरि बादालि जायोमोन नङा होमबा दा बेबायदिनो खौसेथि माने थायोमोन गोदो जेबो मोनसा मोनसि मोननाय गैयामोन दुखु मोनलायनायफोरा माने गैयामोन आरो नाथाय आदा मडार्न जुगनि थाखाय नंगौ बयबो दिनै गोजान जालांबाय गावजोंनो गाव बेबायदिनो खौसेथि गैयै जालांबाय आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला थ' दिनै गावनि न'खरावनो बेबायदिनो खौसेथि गैयै जालांनायखौ नुनो मोनदों नङा बादा दिनै मर्डार्न जुगनि थाखाय बयबो बेबायदिनो गाव गावनि बेक्तिगत लाइफआव माने बेस्ट खस्थ' जालांबाय गावनि फेमिलिनो टाइम होनो हाया जालाङो गावनि बेबायदिनो आंगोफोरनो माने टाइम होनो हायि जालांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आदा आरो आ बुंनो थाङोब्ला मडार्न जुगनि थाखाय दायो बेबायदिनो गोदो गथ'फोरा बा बेबायदिनो मबाइल बा ससियेल मिडियाफोरखौ दिनै गोदोनि गथ'फोरा मिथियामोन नाथाय दायो बुंनो थाङोब्लाथ' दिनै दानि गथ'फोरा दानि मुगानि जि गथ'फोरा माने फिसानिफ्रायनो दिनै मबाइल नायो मबाइल दाङो दिनै गेलेनायफोरखौ बेबायदिनो गोसो होआ गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरा बेबायदिनो माइ बारि बारि गेलेयोमोन जेरै न' न' गेलेयोमोन बेबायदिनो गेलेनाय जों बेबायदिनो गावजों गाव बिबायदि मिनिनायजों गावजों गाव बिबायदिनो रंजानायाव माने सम हगारोमोन आरो खिन्थु दायो जे म दारन जुगनि थाखाय माने गथ'फोरा बेबायदिनो न'निफ्राय ओंखारा जालांबाय बेबायदिनो जेबो बेबायदिनो बाहेरायाव बेबायदि गेलेनोबो थांला जालांबाय बा बेफोर बेफ बेफोरबायदिनो गावजों गाव बिबायदिनो लोगोफोरजोंबो बिदिनो सम हग्रा जालांबाय मबाइलावनो माने बेबायदिनो मबाइलावनो नायबाय थायै थायो माने
औ
खस्थ' जानानै दिनै बेफोरबायदि माने समा फैबाय जाय समाव माने मानसिफोरा माने गावनि गाव माने टाइमानो गैला जालांबाय आरो आदा आं सानो जे मडार्न जुगा जोंनि थाखाय गोबां हेल्प हेफाजाब होदो गोबां बिबायदिनो सोलायनाय होदो गोबां बिथि सिङाव माने जोंनो बेबायदिनो सुबिदा आरो नाथाय बे मडार्न जुगनि जुगखौ माने जोङो जुदि मोजाङै जा बा साबधानै जुदि जोङो थाबायनो रोङाबा दिनै आं सानो जोङो गाबब्र'गोन होननानै आदा।
औ नंगौ। थारैनो नोंथाङा जेखौ बुंबाय बेफोरो सैथो बाथ्रा। नांगौ थारैनो जोंनि समाबो जाबाय जों
औ आदा दे आदा औ सावरायनायखौ दोनथ'सै दे। हामबायसै।